हे अ हेल' ओ दासो खोनादों। आं नै मा ओ इसे
फैलायबाय बायहारायाव ए आं दहय हरदोंमोन ना? माबाफोर मावदोंमोन नामा सानदां।
ओ दहय हरदोंमोन।
ओ नै दा हरदोंमोन।
माबा तामाने आबदेत होनो होदोंमोन नों साट खालामखांनायनि उनाव आपडेट होदोंमोन आंङो ओमफाय रि जाफायाखै आरो ए
जान्नाया बेयाव देखायदोंमोन आंनियाव देखायनाया ओमफाय आंना रिंखौ खोनायाखै आरोखि आंङो।
अ अ आपडेट होनाय केदि जानांगो खोमा इदिबा।
औ। ओइ रायलाथ सारिफोराय बिदिनो जादों आंनाबो मैयानो जादों।
अ ओ माबा एसे थाब थाव आपडेट होबाय थानांगौ।
ओं रिफ्रेसबो मारलिन मारि नां। लाय
ओ ओ ओ उम उम उम।
आमफ्राय सानै साथामजों रायलायखांनायनि उनावनो जायाबो एखमबा समाव। मारै बिबदि जायोथाय मानि गोरोनथिसो नामाथाय अबे दस‌आव हमनांगौ बुजिनानै मोना आङो
आंथ' दंथ'यो ओरैनो
सम थायो ना
ओ ओ
औ ओमफ्राय नोंलाय मा हरा नामा लोगो हेल'
हो
लोगोफोरनाव नोंलाय हरा नामा
जायो ना जेबों मोना आङो
औ
लोगोफोरखौनो नागिरबाबो मोना ओरैनो खबर लाग्रोबाय बेस्थ' नंगौना नंया फ्रि नामा होननानै ऐ बयबो सोलाबा बायदि मोननायखायनो हरनाय जाया
आंबो ओरै माबाफोरनाव हौवाफोरनाव सरनो मोजां मोनोलै ओमफ्राय सिनायैफोरनाव बोरै हरनानै मा होननानै दा रायलायहरगोन दे फाग्लासो आरो अबेबा अबेबा फोरोंगिरि गोजाजोब बिसोरजों मा रायलायहरनांगौ आं बोरैबा उसुबिदा मोनथारो ना आरो नै नै दा मा होनोमोनलाय सासे माबा हरबावदों ना आंनावबो हरदो सोरबा होनना बुंहरदों ना
औ औ
बेबो आब'नि लोगो फोरोंगिरि बायदिसो मोन्दों आं औ थारमानि बिसोरजों लोगो नोलै बियो
ओ
रायलायहरनांगौ जोंलाय असिनिया जोंलाय उसुबिदा मोनो। मादा खौ लानानै रायलायगोन आरो जों जेरै राय जों बेजोंनो गुबुनफोरजों रायज्लायहरखाबाय बाथ्राया एखे जागोन साननानै जेबो बुंहरफिनासै आं।
रायलायनो माबारै माबारै खालामनो सानलायलाय आं बिदिबाथाय ओंखायनो एखमबा साननायानो थाब थाब जोबला बायथोंसैलै हि होनानै फन हरो ह सोलाबजायानो आस
अनेक सै खालाम जायो फ्रि थाबा। ओमफाय मानसिफ्रा नांगौबायदि दि माबा टाइम होनो हालाना ओमफाय थाङै थुङै नै गावहाबो बेस्थ' जाफिननाय लानोसै उनाव। बिदि जायो आरो।
नै आरो टावरनिबो थाबाय।
थ' न'आव नांथार आंना
आरो ओरै फारसेथिं औ आरो ओरै फारसेथिं थिंहाय अखा बांखा हानायजों आरो न'आव थायोबाथ' खोनालालाय गोमनायफोरजोंनो आरो अखा खोरोमनाय। मानाय बिराद जार्लालै सथिनोबो।
खालायानो।
दा बिसिमहायसो बोखोनो हागोन ना हाया जानोसै सिगां समावथ जायो होनना बुंबाय ओमफ्राय गासिबो खस्थ खालामलायोबालाय जायो
जायो ओमफ्राय मानसिफ्रा आङो सोंदों आरोोना मानसि सनाव सोरनावबा सोरनावबा सोंदों ओमफफ्राय आं खालामाखैनो रायज्लायथ'वाखैनो खालै बिदिल' बुङो।
उ सोरबा सोरबाथ' बानायाखै ओ ओरैनो सोनानैल' दोनदों आफादाव।
एद आरो रसिनि हास दा
जारलासो
ए
ओमफ्राय फुंनि जाखांबाय ना जायाखै?
ओ जाबाय मोनजानायालाय ओइ माबा ओम
ओइ बेनो गोथाव आरो से जुलाइनिफ्राय मा मा बारायसिगोन होनदों?
बाराय मिसिगोन ना मा होन्दों माबा माबिफ्रा ओरै हान्थाामेला हान्थिनायफोरा बेनि ओरै भाराफ्रा
अ ओम ओम
बिसे होनदों आरो अबेबा अबेबा आथ' बारा बेैयानो होनदों।
उम
दा बोरै खालामग्र नांगौ दे दा थाव आबो ओरै बारायनानै दंहैयो ओरै फारसे फारसे गारि भाराफ्राबो बारायोब्ला
औ
जेबो मा होनो मैगं थाइगंयाबोथ' बारायखानाय सिगांनिफ्रायनो
उम उम उम
जा एसे एनै बुस्थुफोर दङ बिसोरबोथ' बारायजोब्बाय लासैनो।
म आरायबायानोथ'
गरिब मानसिफ्रा बोरै खालामनो बोरै मानोसो जासिगोन दा।
उम जारलालै गोरिबफ्रा जेरैबो। मालाय जाय ओंखाम खालामग्राफ्रा खालामदों आरो खालामदों। गोरिबफ्रा गैया खरस खालाम ए खरस खालामग्राल' गोरिबफ्रा।
उम आरो गोरिब मानसि फ्रासो बांसिन खरस खालामो दे दाना। गोनां गोथोंङा गैया। अनसि अनसि जेरावबो
उम
ओमफ्राय बेरायहैनायाथ
बेरायहैनायानोथ' ओ जोंनिथिं बेरायथाव थाव अ
गोजां बोथोरनि गरम बोथोरनि
याव बैयाव माबायाव भुटान सेराव बाथौ दंमोन।
बाथौ ओनसोलाव माने अ नोंसिनिथिंजैबो थांजायो ने?
ओ जोंनिथिंजायनो थाङो।
अ नैबे मो मोनसे माबाजों थांग्राबो दंमोनना खैला मैलाजों
ओहो बिथिं निया बेलेग।
बेथिंनिया बेलेग
ओइ इथिंनिया बेलेग। ओमफाय जेनेथिंजायना बे गौ हाजो माबायाव दं आरोना बाथौ सिजौ रज'नाय दङ। ओमफाय बेयावनो मानसिया फुजा हैलाबायो जायगायाबो बिराद मोजां माबानो दै दैबो दङ ओमफाय दैलाव गुवार दों आरो अन्थाइ
जोंनि माबायावनो गोग्लैयोना जोंनि एरियायावनो गोलैयोना बियो?
जोंनियाव जोंनियाव गैया खोमा ओरै भुटानाव थाङो ओमफाय बारलाङो खोमा ओमफ्राय होमबाबो होमबाबो फुजा हैयो आरो मानसिफ्रा।
औ खोनायो खोनानायालाय। अ नोंसिनिथिंजो थांङो होम बा आं बेखौनो सानगा
ओ ओ थाङो बा गासिबो माबा फागुन ओ हाबहैयो। थाफैयो बिसोरो मिथिजोबखाबाय भुटाननि माबाफ्राबो। इयाव फुजा होफैयो होननानै। बे मोनसेल' जानानै दङ मिन्थियै माबा जायगा। बेरायथावथावबानो
उम बेे मा होमबालाय गरम बो थोरावबो सोलियो ओमफ्राय गोजां बोथोरावबो सोलियो।
हा ओ ओ दा थांबा थांजायो।
गरम जाहैया
ओहो थारमाने बिराद बार नाङो जाहैदों आरो। बिराद ओ थानदा दंफां लाइफां गोनां ना? बारा कन्टिनिउ थाबाय थायिया फ्राय दैबो दंङ दंफां सायाफोरबो दंङ।
र मालाबा खबर लाललायनानै थांसैना
ओ
जनो लोगो हमथावथाव
ओम ओम ए
बेरायाबो गोबाव जाथारबायना।
ओह
आर ना बेरायनो लुबैदों बिरादनो ओ
उम
इ बस्थु थायो ना आरो बो बाहेरायाव थाङाबाबो नआव बेसे जायो बांसिनानो
औ उम
आरो उफाय गैया मावाबाबो
उम ओ
ओमफ्राय
ओ
माफोर
दाख्लै लोगो ला थांदोंमोन एसे ओरै माबाथिं थांनो सरलपाराथिं थांनो होननानै
ए सोर सोर?
ओइ सादिनमोन दंमोन
अ जि जेबो नङालै बुंजायो जायो बेबा सोर सासेखौ बुंदों बेखौथ मिथि जाला
ओ
बुंसो नालाय नोंसिन थिंगायबो ओमफ्राय जोंनिथिंजायनिबो
ओ जोंनि थिनायबो दंमोन ओमफ्राय ओरै नोंसिनि थिनायबो दंमोन सातजन आदजोन बिदि थटारगेटमोन आरो फाय बेबो इदिजा ब्रेनगैयिनि लोगोफ्रा एसे माबाय रोंआरो होदोब खेब जानो मबाइल मोजां गैयाना रावनाबो ओइ जाथ'नाय नंलालै दिनै होननानै थाफिननाय जाबाय बोथोराबो अखा हाहां हां जाबायबा
उम आरो नों हाजारखि गर'माव थांबाबो ना ससे-ससेयावहाय अखा खाथारो
अ उम उम ए-ए-ए अ ओहो हो
खेबथामसो लोगो मोनबाय आंङो थांनाया आं गासै आतबार नयबार सो जाबाय
ए ओ ओ ओ बे-बे बोसोरावनो ना-
बे बोसोराव नंङा जेनेबा बोसोरसेयाव एखमबा खेबनै जायो? आमफ्राय एखमब्लालाय? खेबथाम बिदिनो जायो आरो ऐ जेब्ला ओ फन्द्र' आगष्ट' फैयोना?
ओ
बेवहाय थांङो एखमबा बेरायहैनाय मानाय आमफ्राय एखमबा ओरैनो फ्रिफोर टाइमफोरावहाय थाङो आरो बेयावनो थांनानै फैलाबायो।
मोजांना जायगाया बेरायनो?
जायगाया मोजां थांनायाथ' बिब्दिनो हाग्रा गेजेर गेजेर-गेजेर बिफां-लाइफां गेजेर जाहैबाय आमफ्राय जों थांनाय सम समावहाय लामाया मोजां नंङामोन आरो बिदिनो गुजोबनायमोन अन्थाइ हाराव हाथा थाव
अ उम
ओमफ्राय दा मोजां जाबाय होननानै खोनादों दा बे मोजां जानाय समावहाय खेनसेसोबाबो बा खेननैसोआ थांनानै फैनिसै आरो नाथाय दानो जाथ'नाय नङा।
जोंनाबो लोगो मिलायफिनबासो
ओ आरो जेरै औ नोंसिनिजों फुजा हैग्रायावबो थान्दा होनदोंना गुसु होनदों ना थिग बेयावबो बिब्दिनो नों थांनाय समावल नोङो बिराद जेब्ला बिफां लाइफां हाब ओइ माबा मोनहैगोन अब्ला बिराट गुसु जागोन आरोखि ना दसेनो दोमैलु दसेनो बार हाबनो हाया हाब दावसिन दाउला गाबनायजों जाबजों बिराद मोजां ओमफ्राय जेब्ला जायगा थिलिसिम सहैयो अब्ला जाबाय दे मालाबा जायखिया ज' बेरायहैगोन ना खबर हरलायनानै औ दे होनबा दोनथ'लायसै ना दे।